नोंथां खोनादोंना नोंथां? औ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि हामग्लायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ?
ओ दोंथ'यो ओरैनो।
अ नोंथांजों आङो एसे सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन दा?
औ बुंलाय मानि सायाव सावरायनो?
अ ओ आं सानफ्रोमबोनि जिउ मानसिनि माने सानफ्रोमबोनि जिउ दैलि लाइफनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन दा? अब्ला बयबो माने जिउआव सानफ्रोमबो माबा मोनसे खामानि मावनानै मोजां मोननाय नङा होमबा नों थां अब्ला नोंथांनि सानफ्रोमबोनि जिउखौ एसे बुंना होलाय नोंथां?
उम सानफ्रोमबोनि जिउ बुङोब्ला बिदिनो सै दाथ' माने दैज्लां बोथोर गायनाय फुनायनि नालाय दा ओ बांसिन ओ साननि समाव दुब्लियावनो थानाय जायो। माइ गायनाय ओमफ्राय लोगोसेनो आं सासे फरायसा नालाय ओ आङो माने फुङावनो सिखार नानै इसेमान ओ ओ फुङावनो सिखारनानै मोखां आरि सुबाय सुनानै इसे मान फरायनाय नायबाय नायनानै ओ जि बिदिनो ओ नथासोनिफ्राय दुब्लियाव ओ बिमा बिफाजो थांफायो आरो माइ गायनो।
औ औ।
ओमफ्राय बिदिनोसै माइ गायबाय माइ गायनानै बेलासे जा जेब्ला मोना हां मोनहां जायो अब्ला न'आव फैबाय न'आव फैनानै ओम ओ दिनो इसेमान दुगैफैबाय ओ साफा जाफिबाय ओ बिनि उनाव दसे जिरायबाय ओ बिदिनो जेरै दहाय बुंखादोंमोन फरायसा नालाय फरायनांगौ जायो बिदिनो दसे फरायबाय ओमफ्राय हरनि ओ जानायनि थाखाय लाहार फाहार खालामबाय बिनि उनाव बि ओ बेखिनियानोसै जाबाय बिनिफ्राय ओ नोंथांनि खैबो नोंथांनिखौ इसेमान बुंनानै होलाय?
औ। आं सानफ्रोमबोनि जिउआव आं बेखौनो खालामना मोजां मोनो बा आं सानफ्रोमबो बे बेबेखौनो खालामो ओ आं दा फोरोंगिरि महरै खामानि मावो।
अ अ।
अ आरो बेनि अनगायैबो न'नि गासैबो खामानि औ मावना मावोबा मावना मोन मोजां मोनो न'नि खामानि होनना बुङोब्ला एसे मैगं थाइगंफोरखौनो गायना मोजां मोनो दा समाव माइ गायनाय बोथोर नालाय एसे दुब्लिफ्रावबो थाङो ओमफ्राय बेबायदिनो माफोर नांगोब्ला बेफोरखौ लांना होयो जायखिजाया न'निनो खामानि मावो आरो।
उम।
आरो आं सानफ्रोमबो जिउआव बिखौनो सानो जे आङो ओरैनो माने थानो नागिरा मायबा मोनसे खामानियाव मायबा नङा मायबा मोनसे ओ खामानि मावनानै मावनानै लानो मोजां मोनो बा गामसे खामानि मावनायाव ओ मुखुब जाना थानो सानो बेबायदि सानो आरो। ओरैनो माने समखौ हगारनो नागिरा आरो। मानो होनबा समनि आंखाल नालाय बयबो गावबागाव खामानि गावनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांनांगौ फुंनिफ्राय मोनासिम बेनि गेजेरावनो रेस्टबो लानांगौ। बा जिरायनाय लानांगौ। गावनि गोबां खामानि थायो न'आव नङा होमबा आरो गावनि बेनिख्रुइ गोनांसिन खामानियानो जाहैबाय बा गावनि जिउआव नों मा मावगोन सानदों बा नोङो जिउआव मा खालामनो नागिरदों। बेखौ साननानै जेनेबा गावनि थिरोंथा लानानै जिउआव मायबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय बेखौ माने उनसंनांगौ आरो जों बुजिनांगौ बेबायदि साननानै जोङो गावबागावनि जिउखौ सानफ्रोमबो खुंलांबाय थानो हागोन बा दानानै लानो हा हागोन आरो दा सानफ्रोमबो नों थाङा जिउआव दा फरायसा हिसाबै नोंथाङा फरायदों फरायबाय थादों बा फरायसा अल बेनि बे फरायसानि अनगायैबो फरायनायनि अनगायैबो नोंथाङा आरो मा मा खामानि जिउआव सानफ्रोमबो मा मा खामानि मावनानै मोजां मोनो बा मावनो मावो आरो नोंथाङा? एसे बुंना होलाय।
ओ फरायसा हिसाबै फरायनायाथ' थाखासिगोन बेनि अन गायैबो आङो ओ बिदिनो न'आव ओ बिमा बिफानि आइ बाबामोननि खामानियाव हेफाजाब हेफाजाब होनानै मोजां मोनो लोगोसेनो आं आंनि ओ माने मोजां ओ बयनिख्रुइ मोजां मोनसिनाय खामानिया जादों आङो माने बिफां लाइफां बिबार आरि गायनानै मोजां मोनो औ बिदिनो ओ ओ बिनिफ्राय ओ बिदिनो जेन दुब्लिनि खामानि गैयाब्ला जेब्ला आङो बिदिनो कलेजावबो थाङा अब्ला आं न'आव थानानैनो न'आव ओ आंनि फिसा ओ बिबार बारिखौ साफा खालामनाय बेफोरखौ मोजां मोनो ओ इनिफ्राय जेन आङो बहाबा थांबोलाबो लामाफोराव माबा माबा माबि बिफांफोर जायखौ आं मोजां मोनो बेफोरखौ नुयोब्ला आं लाबो बोनाने न'आव नायफैयो इनिफ्राय बिफोरनि बिफोरखौ जोथोन लानाय बिख खौ आं जोथोन लानानै मोजां मोनो।
औ जोथोनथ' लाखानांगोन नङा मोनथां। जोथोन लाब्लासो जों जोङो गायनायजों लोगोसे जों गायखांनायनि उनाव बेखौ जोङो साफा सुफा जोथोन लानांगोन। बिसोरनोबो जिब नांगोन दै नांगोन दै नांगौ समाव दै होनांगोन। बेबायदिनो जायगाफोरखौबो मोजाङै खालामना होनांगोन बेबायदि जों जोथोन लायोब्ला जों जायखिजाया गायनायनिफ्राय जों फिथाइ मोनगोन मुलाम्फा मोनगोन होनना सानो आरो नङा मा नोंथां
ओ नोंथाङाबो जेरै ओ नोंथांखौ फोरोंगिरि बुंदों बिदिनो सासे फोरोंगिरि हिसाबै ओ फोरोंगिरिनि गुनफोरा माबायदि जानांगौ एसे बुंलाय
फोरोंगिरि हिसाबै बा फोरोंगिरि महरै जोंनिया गुना बेनो जानांगोन जे फोरोंगिरि जानायनि मोनसे ओ जग्यथा
उम
जे इलिजिबोल जिथु एबिलिटि थानांगोन। ओ जेरैबादि फरायनाय सोलोंथायाथ' थाखानांगोन लोगोसे जों खायसे टिचारनि ओ खायसे दिप्ल'माबो लानांगौ जायो बेफोर दिडप्ल'माखौ लानांगोन बे दिप्ल'मायावनो जोङो जे अब्ला लायो बे डप्ल'माखौ अब्ला जोङो सासे टिचारा आबुङै मा मा गुना थानांगोन गथ'फोरखौ माबायदि टिचिं फोरोंनाय फोरोंनायनि आदबफोरा माबायदि बेबायदि गासिखौबो मोनथिनो मोनो ओ बेफोर जाबाय माने फोरोंगिरि सासेनि माने थानो गोनां माने नांगौ माने गुनफोर बा कुवालिफिकेसनफोरा आरो बेफोरनो आरो टिचार जानांगौब्ला नोङो सासे हामबोल जानांगोन माने गोरा जानाङा आरो माने सफ जानांगोन नोंनि आरो मेन्टेलि फिजिकेलि स्ट्रं जानांगोन। हामबोल जानांगोन बेबायदि आरो माने क्लासाव फोरोंनाय समाव
ओ उ
माने बांद्राय रागाज जोंनोबो नाङा खामबललि माने बुजायनांगोन बेबायदि। आखुफोरा माने गुनफोर बेफोरबो जोंनि टिचारनि थानो गोनां। हायै फरायसाखौ बा जोङो बुं साजा होनानै बा रायनानै जों फोरोंनो हाया बा बिनियाव गियान गोसोना होनो हाया जोङो मोजाङ बुजायनांगोन गोदान मुगानि आदबजों सोलोंथाइनि आदबजों जों बेखौ गाइड होनांगोन बा बुजायनांगोन। बेबायदि जों फल' खालामनांगोन गोबां ख्राइटेरिया बा गाइडलाइनफोरखौ फनो' खालाम नांगोन टिचार महरै।
उम उम
बेफोरखौ ट्रेनिंफोराव गासैखौबो मोनजोबा। आरो बेबायदि बिजाबनिफ्रायबो दिप्ल'माखौ लायोब्ला
उम उम
खौ मोननो हायो।
आ जेरै आ सा साफ्रोमबो गथ'आदि एक खे नङा ओ सासेया मबेखौ बाहायोब्ला सासेया मबेखौ बाहायाबो जानो हागौ। माने सोरबा फरायनायाव मोजांब्ला सोरबा सासेया गेलेनाय आरियाव मोजां। जानो हांगौ बेफोरबायदिखौ सिनायनो थाखाय माबायदि सिनायनो हायो सासे गथ'
अ अ सिनायनो हायो माने फरायसा हिसाबै गासैयावबो बाहागो लानांगौ गेलेनाय बिथिङाव बा मायबा मोनसे जाया। कम्पिटिसन बादायलायनाय बिथिङाव स्कुलफोराव फराय फरायसालिफ्राव गोबां बादायनाय बादायलायनाय गेलेनाय जायो थुनलाइयारि बादायलायनाय बेफोराव आरो जों मोनथियो आरो मोनथिनो हायो आरो सोर हानाय हायै सोरबा बेबायदिनो थुनलाइयारि बादायलायनायाव मोजां। गेलेनायाव मोजां नङा बेबायदि बेफोरखौ जोङो ओ फारागखौ नुनो मोनो अब्लाबो सोलोंथाइया बयनिबो थाखाय समान जानांगौ। दा जोङो फोरोंनाय समाव नोंथाङा बुंदों सोरबा हानाय फरायसा बा हायै फरायसा जों बेखौ माबायदि सिनायगोन नङा होमबा सिनायो। जेनेबा फोरोंनायाथ' जों सासे सानैखौ लानानै फोरोङा। जेनेबा गासिबो फरायसाखौनो समान फोरोङो नथाय समान मानो जाया बिसोरो बेखौ जों बुजिनांगौ आरो बिथाङा आ बे फरायसाया बे फरायसाजों मानो समान जायाखै मानो हानाय हायि मानो ओ फाराग जादों। फोर मानो बेबायदि जादों गोरोबाखै हानायाथ' हाबाया हयिया मानो हायाखै बेखौ जों बुजायना बुजिनांगोन माने बे सोदोबफोरखौ मोजाङै हादनो हायाखै हांखोफोरखौ मोजाङै सिनायनो हादेरनो हायाखै हांखोखौ जों सिनायनांग्रोगोन बेनि उनावसो जों फरायनो हागोन सोदोबफोरखौ बुंनो हागोन रिंसार खालामनो हागोन। खाथिखौबो जों नायनांगोन बहा बियो उइकनेस माने लोरबां जाना दङ। लाजिनाय। बा बिनिया जों बेखौबो लाजिनाया मा बुस्थु बेखौबो जों बुंनानै होनो गोनां जायो। हायै फरायसाखौ बुंदों आ हायै फरायसा गोसो होनो रोंगोन ना रोङा? फिजिकेलि बेस स्ट्रं नंगौना नङा देहायारि बिथिङाव माने लोरबांबो जानो हागौ मा थिग मोजांबो होनायाबो जानो हागौ मोजां नुवाबो जानो हागौ गासिखौबो जोङो नायनो गोनां जायो आरो मानो होनोब ब्ला सासे फरायसानि गासिबो माने आखल आखु दानाय जिउ दानायखौ जों न' आरो फोरों न'आव मोनजोबा फोरों फरायसा स्कुलावसो मोनजोबो गासिखौबो दा बेखायनो फोरोंगिरिखौ बुङो बिमा बिफानि जोनोमनि जोनोमगिरियाथ' बिमा बिफा आरो सेकेण्ड बिमा बिफायानो जाबाय फोरोंगिरिना
औ औ बिदिब्ला जोंना समा
जों समाबो जाबाय होनबा नोंथां अब्लाबो ओ दा दोनथ नांसिगोन सिगोन गोबांनि जों बेसेन गोसा बाथ्रा सावरायबाय जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद थुलुंगा मोनबाय अब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथनोसै जोंनि सावरायनायखौ
औ